हेलौ नोंथां अ नोंथां उम
नोंथां खोनादोना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो
औ नोंथां दा सानदिथ' फ्रियावनो दंथयो ओं।
नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथांनिआव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो
औ औ नोंथां सावराय जागोन।
दा नोंथां दा जों बर'नि जौ बेखौ माबादि बानायो आरो बर'फ्रा मा मा फोरबो फोराव बेफोर जौफोरखौ बाहायनानै लोंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां‌?
दा जेरै ओ आथिखालावथ' जोङो जौखौ जोबोद ओ बोखा बानायनायफोरखौ नुनो मोन नोंथां औ औ दा नै नोंथां गिबियावनो जोङो जौ बाहायनो थाखाय जोंनो मोनसे बेसादनि जोबोद गोनांथि नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे बैसागु जाबा जोङो जेरै जों बाक्रा एबा बाखार बानायनो थाखाय जोंनो औ मिथिंगानि बे जोंनो बे मा होनो बेखौ मोखा बेरायनांगौ जा जादों नामा नोंथां औ बे मोखोना बिलाइखौ जोङो बबेबा बारियाव मोनो बबेबा लामा मोनो नङा होनबा नोंथां। सोरबा लोगो नांनानै बे मोखोना बिलाइखौ खानो थाङो मोखोना बिबार थाङो औ थाङो लोगोसे बे खान्थाल बिलाइ बे नांगौ जायो लोगोसे बाखार बाहायनो थाखाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ खाखानानै जोङो बे खान्थाल बिलाइखौ एसे नांगौ जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे खान्थाल बिलाय आलो मोखोना बिलाइखौ जों देयो। नङा नोंथां आरो लोगोसे जोंनो बै अन गुन्दै नांगौ जायो एसे नङा नोंथां
औ औ औ नंगौ।
गिबियावनो सोमना लाग्रोयो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो गिबियावनो सोमना लानायनि उनाव एसे ओरैनो थामजि ब्रैजि बाजि मिनिट नांगौ जेनबा नोंथां।
नंगौ नगौ नोंथां नंगौ।
बिनि उनाव जों बे अन गुन्दैखौ देयो आरो लोगोसे बे खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइखौ जोङो लोगोसे बे मोनथामखौ जोङो गल लानानै देयो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। देखांनायनि उनाव जोङो जों माइरं बायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नांगौ।
जखाय माइरं होनो खायसे खायसे बिदिनो कन्नेत कन्रेतफोराव मोननाय खायसे न'आवनो थाखायो माइरंफोर नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ जोङो सङो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
संग्रोयो आरो गिबियावनो बेखौ संनायनि उनाव जोङो बेखौ बे प्लास्टिक पेकेटाव आरामसे बेखौ जोङो बेयाव आरामसे मा होनो बेखौ फोरानदनानै आरो एसे न' सिङावनो। थारमान जों बेखौ लखबनानै दोनानै प्लासत्कि सायाव फेनानै ओमफ्राय बिदिनो दसे थानानै जों बे जोंयाव जों दहाय बुदोंमोन गिबियाव जों बोखारनानै बेखौ। बाखा जों लारु बायदि बे बाखाखौ जोङो आरामसे देख्रेबा नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथान नांगौ।
देख्रेबनानै बेयावनो आरामसे जोङो फोननाय जायो आरो नोंथां औ सोरबाबा जौनि मा होनो बेखौ जुमाय हा नोंथां जुमाय जुमाय रोसि खालामो लोंनो थाखाय सोरबा बाख्रा एसे खम होनाय जायो। सोरबा मोननै होयो सोरबा मोनथाम होयो न होनबा नोंथां औ आरो जों बे सेरेप सेरेप खालामनो थाखाय जों बाहारखौ एसे बुरजा गोबां होननांगौ जायो आरोना नोंथां। औ मोनथामनि जायगायाव जोङो सोरखौबा सोरबाबा द'था होयो सोरबा स्निथा होयो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ जोङो होनानै जोङो। आरामसे जों हरसेनि उनाव बेखौ खान्थायाव सोनाय जायो नामा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
हरसे उनाव जों बेखौ जों खान्थायाव सोना दोनो नों थां औ बे बे होमबानिया जोंना जुमाया आरामसे बे रोसिया जानथाया मोनथां। औ ओ दा आं गिबियावनो बुंदोंमोनदि बेखौ जोङो खायफा मा होनो बै जुमाय रोसि लोंनो थाखाय जों एसे बाखारखो खम होनांगौ होनदोंमोन दां ना आं नोंथांखौ सिगाङाव औ औ। ओमफ्राय सेेरेप खावनो थाखाय खायसे आरो गोबां होनाय जायो होनदोंमोन ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो जोङो ओमफाय जों बिदिनो सोरबाबा सानब्रै सोरबा सानबानि उनाव जोङो बेखौ जोङो बै जुमाय एबा सेरेब खावनो थाखाय जों बेखौ जोङो अरदाबाव जानो जेन'बा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बे से सेरेबखौ खावनो थाखाय सावनो थाखाय जोंनो एसे बननिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां औ औ बननिबो गोन जे बिदिनो जोङो औ बेखौ जोङो सावनानै सोरबा बिदिनो ओ गंथाम सोरबा गंब्रै सोरबा गंबा बिदि बानायो आरो नोंथां बथलाव बै जुमाय बथलाव नानै बेखौ हिसाब लायो आरो नोंथां औ आरो नोंथाङा आंनाव दानि आ दानि आगोलाव सोंदोंमोन ना मा मा फोरबोआव बाहायनाय जायो होनानै
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ जोङो आथिखालावथ' जों गोबां फोरबोआवनो ओ आथिखालाव जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ सोरनिबा हाबा सोरनिबा बिदिनो कास कर्म बायदिसिनायाव जोङो बे फुजा फाथाल जों बाहायनाय जायो नोंथां जेरै जोंनो सेरेब बा जुमायखौथ' आथिखालाव जोङो बैसाग आरो मागो बैसागावथ' बेखौ जोंनो नांखागौ नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोर फुजायाव बाहायनाय जायो आरो जेरै बिदिनो आमथिसुवा एबा ओ बेखौ मा होनो नोंथां औ बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो नोंथां बे औ औ नोंथां औ ओ बिदिनो बाहायनाय जायो नोंथां‌‌ जोबोद दा नोंथाङाबो एसे एनला ओरैनो जुमायखौ नोंथां जुमायनि सायाव एसे नोंथाङा एबा फोरमायनो सानदों नामा जों जौ जौ लोंबा जों जों मा मा माबायदि ओ मोनदांनो हायो लोंनानै नोंथाङा खोन्थानो हाग नामा आंनो
नोंथां हागोन नोंथां दा जों जोंथ' नोंथाङा जेरै बुंलांदों जौखौ जोंनि बे ओनसोलथिंबो बेबायदिनो जौखौ जोङो बानायो आरोना नोंथां दा जों जौ बानायनो आरो जों जौ बिदि बानायनोब्ला जोङो गिबियावनो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय जोंनो खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइखौ जोंनो नांगोन आरो दा जों बेखौ खौथ' जोङो खान्थाल बिलाइखौ जोङो न'खर न'खर नो जोङो खान्थाल बिफांनिफ्राय जों मोननाय जायो आरो जों बै मोखोना बिलाइखौ जोङो बारि नङाब्ला जोङो बायदि उम बायदि जोङो जायगाफोरावबो जों लाना फैनो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
दा बेखौ जोङो लाना फैनानै जों मोजाङै बासिनानै बेखौ
औ
जोङो मोजाङै देना लानांगोन जाहाथे बे गुन्दै जायो बेनि उनाव जोङो माइरं माइरंखौ जोङो एसे सोमनानै जोङो बेखौ मोजाङै देना लानानै बेजों जोङो मिक्स माने गलाय मोनदेर खालामनानै जों बेखौ लारु बिदि जोङो खालाम मा खालामनाय जाया आरो नोंथां बेखौनो जोङो बर' हारियाव मोनसे नाम दङ बेखौ एमाव
औथ औ औ
एम आव होननाय जायो आरो
औ औ नोंथां
जौ जौ खामदोंबा जोङो गिबियावनो माइरं माइरंनि गोनांथि जागोन सोरबाबा माइब्रा माइरं होयो सोरबाबा माथा माइरं बैबादि माइरंखौ जोङो लाना फैनानै जोङो मोजाङै सुनानै जों बेखौ रुना लानांगोन रुना लाखांनायनि उनाव जोङो बैखौ जोङो जोङो प्ला स्टिक नङाब्ला जोङो बायदि बायदि जोङो बाहाय बाहाय गुवार जायगायाव जोङो बेखौ खान्था खान्थानि फ्राय जों रुना लानायखौ जों दिहुनन्नानै बेखौ मोजाङै मोजाङै जोङो बायसिना बासिनानै जों बेखौ बै जोङो बानायनाय एमाव एमावखौ जोङो बेयाव आखाइजों जोङो सिख्रुबनानै नङाब्ला जोङो बायदि जोङो देख्रुबग्रा जेरै
औ औ
काट थुख्रा बायदिजों जोङो देख्रुबना लानानै बै दिहुननाय जोङो रुना लानाय माइरं आव जोङो बेखौ मिक्स माने गलाय मोन्देर खालामजोब हाबनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बैखौ खान्था नङाब्ला जोङो बायदिसिना हानि बनायनाय दो दोख्लायाव जोङो सोना दोन सोना दोननानै जों बेयाव दै दै दै होना दोननांगोन जाहाथे बै दैया रुसि जायो बेनि थाखायनो जों बेयाव दै होना दै होनांगोन
औ
दैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै खोबना दोननांगोन जाहाथे बियो ओं सोमावनानै जेबो गोखै गोखै जाया बेनिखायनो ओंखायनो जों बेखौ मोनसे दिदोम जायगायाव दोननानै जोङो दान मोनथाम दान मोनब्रैसो दोननांगोन आरोना नोंथां खायफाया खायफा बिफाया जुदि मोजां जौ रुसि लोंनो जुदि लुुबैब्ला बेयो एसे से बोसोर गाहामबो जों दोननायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ औ नोंथां
जोङो जौ रोसि लो लोंनो गोनांब्ला जोङो बै बैयाव थानाय खान्थायाव थानाय जों रोसिखौ दिहुननानै जोङो सरनानै जोङो लोंनाय जायो आरो नोंथां दा दाथ' बर' हारियाव गोबां
बिखौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो बायदिसिना जोङो फोरबो मागो दमासि बैसागो बायदि बायदि फोरबोआव जोङो बै जौ रोसिखौ जोङो लोंनाय नुदोंमोन आरो नोंथां
ओ सेरेब नङाब्ला जोङो जौ जौ गोरान बेखौ जोङो ओ बानायनो थाखाय जोङो बै ओम बनायखानाय जोंनिया जौ बिदै जाखांनाय जोङो बै बै अफ्रि बेखौ जोङो खान्थायाव खान्थायाव जोङो अर अर अर अराव जोङो मोजाङै
होनानै जोङो बेखौ बेनि खफ'आव ओंखारनायनिफ्राय जोङो बै जौखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्रायनो जोङो बै खफ'नि रोसिया जोंनि मोनसे पाइपनिफ्राय जोङो गोजौ मोनथाम खान्थाखौ जोङो गोजौआव होनांगोन बै गोजौथाराव जोङो जाहाथे बै खफ' ओंखारनाया गु सु गुदुं जायो नालाय बेनि सायाव जोङो गुसु दैखौ जोङो होबाय थानांगोन जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो दैखौ गारनानै गोदान गोदान जोङो दै होनानै बेखौ जोङो खफ'खौ दिहुन दिहुननानै जोङो जौ गोरानखौ दिहुननाय जायो आरो नोंथां दा जोंनाथ' बर' हारियाव गोबां बायदिसिना जों फोरबो बायदिसिना बायदिना जोङो हाबा कास बायदिसिना जों बायदियाव जोङो जौ खौ लोंनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा
औ आंबो एसे फोरमानोसै नोंथां औ दा नोंथां दा दोनथ' दों नोंथां दहाय आगोलाव सोंदोंमोनना नोंथां औ दा बिदिनो जौबो जों मा मा फोरबो बाहायनाय जायो नालाय नोंथां आथिखालाव जों गोबां फोरबोआवनो बाहाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो बे जौनि टेस्थ खौ जोङो जेब्ला लोङो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
हरलोंनानै जोंङो एसे बिदिनो मा होनो बेखौ मा होनो खर'फोरखौ जों एसे सोरबा सानाय मोनो सोर बा ओ बिदिनो मोजां मोनो सोरबा बिदिनो थायो आथ' नङा होमबा औ औ बिदिनो जों गा सैबो ओ फोरबोआवनो बाहायनाय जायो बेखौ सोरहाबा आमथिसुवा बाहायनाय यो ओ सोरबा बे मा होनो बेखौ माबानाव हाबा बाहायनाय जायो औ औ नोंथां
नंगौ
औ दा ओ जेब्लाथ' जों दा मिथिखायो नामा नोंथां जौ लोबाथ' जोंहख देहानि खहा खहा जायो होनानै
नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो बाहायनाय जायो आरो जोंहा बे फोरबोफोराव आगोलनिफ्रायनो माने बाहायबोनायखाय माने बाहाययो आरो नोंथां औ औ दा नोंथाङा लास्ट सोबथि ओरैनो एसे होनो हागोन नामा आंनो जौनि बागै लास्थ जोबथि
दा नोंथाङाथ' गिबियावनो उम मोजाङै जौनि बागै फोरमायलां